हेलौ। हेलौ हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथाङा? अ थ' मोजाङैनो खोनाहैदोंबा आंनि रायनायखौ नोंथाङा?
औ दा मोजाङैनो खोनाबाय ओमफ्राय आंनि रायलायनायखौलाय मा मोजाङैनो खोनादों ना?
औ खोनाफैदों मोजाङैनो।
अ अ दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो औ।
दायो आङो मा होनगोन दसे ओरैनो बाहेरायाव बारहावा जानो थाखाय दसे ओरैनो दान्दिसे सम जिरायथ'नानै दंथ'यो। थ' नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ?
आंबो बाहेराव ओरैनो थाबायग्लांगासिनो आरो दा। बार जानाय फासेनो ओरैनो नोंथांङा मोजाङानो दंबा? खौरांफोरा।
औ दाथ' मोजाङै दंथ'यो। थ नोंथाङाबो मोजाङैनो दंबा दा?
औ आं मोजाङैनो दं अब्ला आङो आं आं जाखांथ'वाखै। नोंथाङा जाखांबाय नामा?
आंबो जाथ'वाखैनो। जानो थाखाय जे दसे सम माने नेनानै दंथ'यो। थ' होमबा नोंथां ओ नों थांनि कल हरनायनायनि गुबै जाहोन औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ आं कल हरनायनि आं फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों जेनोब्ला जोङो बे जोंनि ओनसोलनि बा नोंथांमोननि ओनसोलनि खाथि खालायाव जेनेबा ओ मा मा हारि माहारि थायो आरो बिसोरो माबोरै जिउ खुङो बेनि सायाव एसे सावरायनो होननानै आङो फन हरदोंमोन आरो
औ औ
औ
ओ दा होमब्ला नोंथां? औ औ
अब्ला नोंथाङा दा खोन्थानो हागोन नामा नों नोंथांमोननि ओरै ओनसोलथिं ओरैनो मा मा हारि बा माहारि थायो आरो बिसोरो माबायसा जिउ खुङो?
औ बुंनो हागोन नोंथां मानो बुंनो हाया जानो?
औ
ओ थ' होमब्ला आङो फोरमायनो सानबाय एसे जाखिनिखौ आङो मिथियो एबा नुनो मोनदों। बा नुबोनो मोनदों उन्दैनि ओ लानानै दासिम। ओ द' बुंनो थाङोब्ला जोंनि खाथि खालायाव गोबाङानो हारिफोर बा माहारिफोर दङ। जेरै बुंनो थाङोबा ओ हारसा थाबाय। ओ ओमफाय आरो ओ मिसिं थाबाय राभा, बर' ओ देउरि, कसारि सन'वाल, आरो अरुणाचल खालि अरणाचलनिबो दङ।
औ
आरो बुंनो थाङोबा गुबुन गुबुन जाथिनिबो मा होनगोन एबा गुबुन गुबुन हारिनिबो सुबुंफोर दङ।
औ
थ' बेयो जोंनि ओ जोंनि खाथियाव बा जोंनि ओ जोंनि ओनसोलनि खाथियाव बांद्राय एसेबां गैजोब द्राया। थ' जाखिनि आं नुबोदों ओ बेखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायनोसै, ओ थ' जोङो बुंनो थाङोब्ला मा होनगोन मिस सिं हारिनि ओ मिसिं हारिनि एसे बुंनो सानबाय अ थ' बिसोरो मा होनगोन बुंनो थाङोब्ला अरुणाचलनिफ्राय मा होनगोन गावस्रा बोनाय मोनसे हारिमोन आरोना? थ' बिसोरो जाहैबाय अरुणचल अरुणाचल ओनसोलावसो थायोमोन होननानै आङो सिगां खोनाबोनो मोन्दोंमोन आरो आरो ओ एबा खोनादोंमोन, द' बिसोरो बेस जोंनि जायगानिफ्राय बा बिसोरनि हारिनिफ्राय गावस्राबोनानै गावसोरनि मोनसे हारि, मोनसे दानो थाखाय बिसोरो गावस्राबबोनानै, ओ बेवहाय जोंनि ओनसोलाव, हाबफैनानै थाफैनाय जादों आरोना? थ' बिस बिसोरो बुंनो थाङोब्ला ओ न'फोरा जाहैबाय बिसोरनिया गोजौ गोजौ बिसोरो, लुनानै थायो। आ जेरै जों जों जेरैबायदि मा होनगोन हायाव लुनानै थायो बेबायदि बेबायदि बिथोन बिसोरो बा बिथांमोना? आइया दा बिसोरो गोजौ गोजौ मा होनगोन खुन्था एबा औवानि गन होनानै बिसोरो बैसां बायदि बानायनानै बिसोरो थानाय जायो आरोना? ओ जाहाथे। ओ माब्लाबा समाव दैबाना एबा दैफोर लोमनायफोराव मा होनगोन जाहाथे जेबो खहा जाया एबा खहा दाजाथों बिनि थाखाय बिसोरो गोजौ लुनानै थानाय जायो। थ बे बेजों लोगोसे से बिसोरनि जानाय लोंनाय होनोब्ला बिसोरो बांसिनानो मा होनगोन। रुनाय बा मा होनगोन। जोंनि मिथिंगायाव मोननाय ओ मैगं थाइगं बेफोरखौ बांसिन। बिनानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ।
आरो जोंनि ओ बर'नि होनो ब्ला जों गोदोनिफ्राय खोनानो मोननाय बायदिब्ला। मा होनगोन। जोंनि थानायफोरा मा होनगोन हानि एबा थोरिनि एबा थख' बिलाइनि बेफोरबायदि जायोमोन आरो गाननाय जोमनायाथ' जोंना दख'ना फास्रा बेफोरथ' गोदोनि जुगावबो दंखायोमोन। एबा‌ दंबोयोमोन। थ' बेफोरखौ जोङो। मोननो थाङो होनब्ला इन्दि ओ इन्दिनि जिजों मोनो- मोननो थाङोमोन। ओ बा इन्दि एम्फौजों लुजानाय बे खुन्दुंजों जों बानायोमोन होननाय खोनाबोदों आरो ना। थ' बेफोराव एरनो था खाय आगर बुङोब्ला जोंना मा होनगोन मै आगर दावराइ आगर बायदिसिना आगर बेफोरदि नुनो मोन्दोंमोन एबा खोनानो मोन्दोंमोन आरो गोदोनि। समाव थ' आंनि मा होनगोन जाखिनि। खिनि आं मिथियो बा मिथिगौमोन आं नोंथांनि। बेखौ फोरमायनाय थाबाय। थ' नोंथाङाबो नोंनि ओनसोलनि। ओनसोलथिं मा मा हारिनि बा मा मा ओ जाथिनि मा होनगोन सुबुंफोर दं बेफोरनि बारै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ जोंनि जोंनि ओनसोलथिं ओ ओरैनो आं नुनायाव ओ जेन'बा नेपालिफोर दङ एनि फ्राय आसामिस बा हारसा फोर दङ। इनिफ्राय ओ सानथालि बा आदिबासि होनो जाय खौ बेस सोर दङ आरो बिदिनो। राभा दङ राजबंसि एसे दं एनिफ्राय बिदिनो बरमनफोर दं आरो एसे नेपालिखौथ' आं बुंखां खाबायानोदां ओ बेखिनियानो दङ ओ जोंनिथिं एसेबां बेबायदि गुबुन गुबुन हारिनि गैद्राया देलाय ओ जोंनि ओनसोला बारा बेबायदि माबा नंङा नालाय ओमफ्राय बेनिनो आंङो जेन'बा ओ नेपालि हारिनि सायाव एसे बुंनो सानदों आरो बिसोरो माबायसा थायो बिसोरनि आसार खान्थिखौ ओ जेनेबा भुटान हाजो खाथिनि सेराव जेनेबा थायो बांसिनानो बिसोरो बा जोंनि खाथि खालायावनो थायो जोंनि खाथियानो जायो आरो ओ बिदिनो ओ नेपालिफोराबो जेन'बा मोनसे समाव नेपालनिफ्राय बा ओ नेपालनिफ्राय फैनो फैदोंमोन आरो बेयावनो थालांनाय बा ब्रिटिस सार्सफोरा खामानि मावनोफोर लाबोदोंमोन मोनसे समाव बेनिफ्राय ओ नेप पालि फोराबो बेबायदिनो मिसिं बायदिनो खायसेया माने गोजौ गोजौ सां बानायनानै थायो आरो न'आ ओमफ्राय थेवबो माने खायसेया ओ सरासनस्रा न'आवनो थायो माने गोजौ सां बानायो आरो ओनिफ्राय बेसे बिसोरो माने मोसौ बोरमा बांसिन फिसिनायखौ नुनो मोनो इनिफ्राय मोसौ मोसौ फिसिनानै जेनेबा मोसौखौ जोथोन लायो आरो गांसोफोर लाबोना होयो बेनिफ्राय इनिफ्राय बिदिनो गाइखेर गाइखेर फानो आरो बिसोरो
उम
जेनेबा रां खामायो बेनिफ्राय बारि बागान बानायो आरो गय बागानफोर बानायनाय नुनो मोनो बेजोंबो रां खा खामायो ओ बिदि आरो बेनिफ्राय नेपालिफोरखौ मोनसे आरो ओ नुनो मोनबावो जि माने बिसे बिसोरो गोबां रोखोमनि ओ बायदि सि बायदिसिना जेनेबा भगबान बा गड